खोनादोंना
हेल' हेल'
औ नोंथां
औ औ औ खोनादों ना।
औ औ खोनाबाय।
हेलौ औ औ। आङो औ औ आंबो खोनाबाय। ओ दायो आं नोंथांनाव। औ दायो। मोनसे आयदाखौ लानानै ओ कल खालामदोंमोन सावरायनो थाखाय नोंथांजों। नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
हागोन हागोन।
औ माने ओ बर'फोरनि जे आबाद मावनाय
औ
औ बेयावहाय ओ गोदोनि आरो आथिखाल सोलिफु समाव आरो ओ माबादि सोलायनायखौ नुनो मोनदों जेनेबा बेफोर बे मोनसे सोलायनाय। सोलायनायानो जाबाय आरो सोलायनाया औ सोलाय नाय आयदाखौ लानानै। आं नोंथांजों सावरायनो कल खालामनाय जादों आरोह ओ मानोना औ मानोना जिहेथु जोङो गोदोनि आबाद मावनाय। आरो दानि आबाद मावनायनि बेलायाव ओ गोबां बिथिङावनो सोलाय सोल' जानायखौ नुनो मोनबाय नङा होनबा
औ नंगौ नंगौ
औ बेनिखायनो आं सान दों बेयो मोनसे। मोजां सावरायनां आयदा होननानै।
औ
नो आङो उम बेखौहाय सावरायनो थाखाय नोंथांनाव कल खालामबाय आरो ओरैनो ओ दायो नोंथांमोननिथिं माबादि ओ आदबखौ लानानै बा गोदोनि नि आरो दानि गेजेराव आबाद मावनायनि बेलायाव माबादि सोलाय सोल'खौ नुनो मोनदों ओरैनो
औ ओ दाथ' दैज्लां बोथोर नालाय ओ दाथ' माइ आबादानो सोलिगासिनो दङ जोंनाव बेनिखायनो आङो बेनिखायनो आङो माइ आबाद मावनायनिखौनो एसे बुंनो सानदों आरो औ माइ माइ आबाद मावनायाव माने गोदो माबोरै माबोरै गायोमोन आरो दा ओ दा दासिम आरो दा सोलिबाय थानायाव माबायदि माबायदि ओ गायो जेन ओ मा माबादों बेखौनो आङो माने फोरमायनो सानदों आरो ओ गोदोनिखौ नायोबा ओ जोङोथ' ओ गोदोथ'ओ बिदि
माने गोनोखोआरि मुगाजों बानायनाय गा ओ बेसादफोरा जोंनि गामियाव बांद्राय गोहोम गोग्लै फैयाखैमोन जायनि जाहोनाव जोङो मोसौ मोसौखौनो माने जों आबाद मावनायनि ओ मेइन-मेइन होननानै लायोमोन आरो जोङो जेन मोसौखौनो जोङो मोसौ जों खौ मोसौजोंनो जोङो माने हालखौ एवोमोन आरो ओ जि जि आबाद मावा ओ मावा मावायानो माथों बे मोसौजोंनो माने हालखौ एवोमोन आरो दा जोङो बुंनो थाङोब्ला गोदो ओ गोदो मोसौजोंहाय एवोमोन सोरबा मैसोजोंबो एवोमोन फ्राय ओ नुयो जायगा लाना जायगा दा जोङो जागायजेननायनिफ्राय माने ओ जोबजासिम माने जेनेबा आं दा माइ आबादनिखौ बुंदों नालाय जेन ओ खोथिया फोनायनिफ्राय माने ओ हाल जांख्रासिम बे माने जोङो मोसौजोंखौनो माने बाहायनायखौ नुनो मोनदोमोन आरो बिनिसायाव ओह्रोम ओ जे'न बिदिनो सो सोरबा सोरहानियाव बा माने ज' ज' फैनानै एवनायखौबो जों नुयोमोन जेराव सावरि जानाय होननाय मोनसे जोंनाव नेम दंमोन आरो जेराव ओ सावरि जाफायो ओ दिनै बिसनाव सावरि जायोबा आरो बदल होननाय मोनसे दोङोमोन जेन दिनै सोरहानियावबा एवबा माने जाय जायनियाव फैदों बेसोरबो दैयाव बैसोरनाव एवहैफिननांगौमोन बिदि दंमोन आरो
औ
नोंथाङा खोनादों ना?
नों नोंथाङा खोनादोंना? औ औ बिदिनो माने ओ गामियाव माने न'खरजों न'खर माने हेफाजाब होलायोमोन आरो ओ हालेवनायखौ लानानै बिदिनो ओ गाय गायनाय फु खुथिया फुनाय माइ गायनाय बेफोरावबो माने सावरि जालायनाय आरो। हेफाजाब माने न खाथिजों न खाथिजों हेफाजाब होलायनायफोरखौ बांसिन नुयोमोन आरो। गोदोनि समाव बिदिनो बांद्राय बे दानि जुगाव माने हाजिरा। थिखा लानाय बिदिखौ बांद्राय नुनो मोनामोन आरो। बेनि सायाव आरो मोनसे। मोनसेखौ मोनसे मोनसे बिथिंखौ नोजोर होबावनांगोन जोंङो। गोदोनि समाव जोंङो रासायनारि हासार बाहायनायखौ नुनो मोनामोन। जोंनाव जि माने मिथिंगायारि जि हासार। जेरै जि माने हायाव जि थायो बेजोंनो माने। गायनाय नुयोमोन आरो नाथाय दानि। नाथाय दानि जुग दानि दिनावहाय। माने एसे सोलाय फैबाय जेराव जोंङो। ट्रेक्टरनि खोथाखौनो बुंनांसिगोन जेरै जोंनाव दा दिनैनि। दिनैनि दिनाव नखर नखर गोदो मोसौ थायोमोन। नाथाय दा नखर नखर माने बुहुद बुहुद खम जाबाय आरो। सोरनावबा सोरनावबा थायो नखराव नखराव। नाथाय। गोबांनियावनो गैला आरो गासिबो माने बे जोंनि गोदान मुगानि गोनोखोआरिजों ट्रेक्टर। जोंनो बांसिन बाहायनाय नुनो मोनो आरो। गिदिर ट्रेक्टर होनो जोंनाव बेनि उनाव ट्रेक्टर फिसा हेन्द ट्रेक्टर। बेखौ बांसिन बाहायनाय बाहायनानै गायनायखौ नुनो मोनसै। बेनि सायाव दा। बिनि सायाव। हायाव माने रासायनारि हासार होनानैबो माने आबादखौ माने जाहोनो। थाखाय जाहोनो थाखाय माने बेफोरखौ बाहायनाय। नुनो मोनो नाथाय बेफोरखौ बाहायनाय लोगो लोगोनो ओ जोंनाव माने। ओ हानि जि माने हानि जि हासार माने गुन। बेयो माने। लासै लासै माने खमायलांनो खमायलांनायखौ माने नुनो मोनदों आरो। ओ दानि दानि दिनावथ बुंनो थांङोब्ला। ओ माइ गायग्रा। बिदि माइ गायग्रा मेसिनफोरबो माने जोंङो नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव माने मानसिखौ माने। नांला बिदि मोनसे थासारियाव सफैगासिनो दङ आरो।
औ।
गोदो। औ गोदो माने जोंनि। फोथार एबा दुब्लिफोराव ओ जेब्ला। रासायनारि हासार होआमोन जेरै जोंनाव नाफोरबो थायोमोन। ना ना मैफोराबो जोबोद माने थायोमोन आरो दुब्लि फोथारफोराव नाथाय रासायनारि हासार। होनायनि जाउनाव। नाफोराबो थैलांनो हमदोंसै एम्फौ एनलाफोरा थैलांनो हमदोंसै।
औ।
औ आरो बेखौबो। बेखौबो नोजोर होनो हायो जोंङो माने गोदो। मोसौजों माने एवोमोन नालाय। बेनिखायनो माने नाफोराबो बांद्राय थैयामोन आरो नाथाय। दानिया ट्रेक्टरजों ट्रेक्टरजों एवनाय लोगो लोगोनो। जेरै दाथ ओ मा होनो लटार लटार ट्रेक्टरसो सोलियो। जेराव ना माने ना फिसा फिसाफोरा बां द्राय थैलांनानै माने जोबस्रांलांनायखौ नुनो मोनदों आरो दा बेफोरखौनो जोङो नायनो नायनो थाङोब्ला माने गोदोनि आरो दानि माने बुहुद सोलायबोबाय आरो आ आबाद मावनायनि माबायाव आबाद मावनायनि बिथिङाव
अब्ला बे जे गो औ
नोंथांमोननियावबो नोंथांमोननियाव ओ बो टेक्टरजों गायो ना मोसौजों गायो दा
जोंनियावथ बेबायदिनो जिहेथु बिरोंदामिनयारि मुगा बा टेक्नलजिकेल जिहेतु मु गा बियो माने खालि मोनसेल जायगायावनो बिनि गोहोमा गोग्लैयाखै नङा होमबा ओ गोबांथार खना खनला जेसेबां जायगा दं बांसिन बेफोर गासै जायगाफोरावनो गोबां बिथिङावनो सोलायनायखौ नुनो मोनदों गुबुन गुबुन आयदा गुबुन गुबुन खामानि बेबायदिनो आबाद मावनायनि बेलायावबो नोंथांमोननि गामिथिं जेबादि सोलायनायखौ दा बुंलांबाय फोरमायलांबाय नोंथाङा औ जोंनि ओनसोलावबो दा बेबायदि थासारिजों मोगा मोगि बा बेबायदि थासारियानो सोलिबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो ओ जिहेथु ओ सिगां समाव नांगोलफोरजों हालौवनानै बा मोसौफोरजों हालेवनानै आबाद मावनाय बा माइ आबाद मावनाय बा गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि आबाद मावनाय आरो आथिखालाव जे गोदान गोदान मुगाजों दिहुनजानाय मुवा बेसादफोरखौ बाहायनानै ओ आबाद आबाद मावनाय बेनि गेजेराव माने ओम जोंनि एरियावबो माने दायो गोबांथार बिबाङैनो बियो बांनायखौ नुनो मोनदों आरो गोदान मुगानि मुवा बेसाद बेसादफोरखौ बाहायनानै आबाद मावनायाव आरो औ मानोना दायो बयबो सुबुङानो माने गाव गावनि ओ खामानिफोरखौ समखिनियावहाय मावनो लुबैयो आरो ना माने जिहेथु नांगालजों हालेवनायाव जेसेबांखिनि ओ हाखौ एवनो हायो से घन्टा बा नै घन्टानि गेजेराव नाथाय बेनि ओ डाबल बा बेनि थाम गुन बा ब्रै गुनानो ओ बे ट्रेक्टरजों हालौवनानै ओ हालौवनो हायो ओमफ्राय बेनिखायनो एसेल समनि गेजेरावनो बेफोरखौ बा हायनानै जोङो जोंनि खामानिखौ ओ थिग समावनो मावनानै लान नो हायो आरो दा ओंखायनो ओ जोंनि गामियाबो बेयावनो बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ बाहायनानैनो माने आबाद मावनाय बेखौ बांसिनै नुनो मोनदों थामहिनबा बे सोलायनाया जोंनावबो दं आरो
औ औ
गोजोननाय थाबाय नोंथांजों ओ बेबायदि रायलायनो मोननानै नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि ओ गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय ओ जिहेथु थायेमाबो जोंनिया गैला समाबो बेनिखायनो बे रायलाय नायखौ दोनथनो सानबाय आरो
औ नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय आंनि आंनि फारसेनिफ्राय दे औ